नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांनाव आङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव माने रायलायनो सानदोंमोन आरो नों थांजों
थां रायलायजागोन।
इदिब्ला जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ मिथिखायोना अनला खारिे औ सबायजों सामु बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होन हागोन नामा नोंथाङा मारै मा सङो?
औ हागोन नोंथां
औ बुंलाय।
जोंनि दोरोङारि मैगं होनब्रा ओ अनलाजों दाउ अनलाजों औवा मेवाइ आरो सबायजों साम सबायजों ना गोरान। नारजि बेजों अमा - आरो एम्फौलाथा खारै ओं खारदै मैगं बेफोर दोरोंङा आरि मेगं आरो गोबां दोंबावो। जेरै थास' बिथ' बिथ थास आथें बायदि।
बिथाङा अनला अनला खा-खारै जाना मोनफेरबायना अनलाजों दाउजों।
औ मोनफेरबाय नोंथां।
दि मा संनाय जायो एसे फोरमायना हो।
औ नोंथां ओ अनलाजों दाउजों अन अनला अनलानि माइरंखौ सोमना दोननांगौ दसे सोमना दोनखांनायनि उनाव देना ओन देनांगौ
उम उम।
देखांनायनि उनाव जोंङो दैखौ गुदुं खालामना लाग्रोनांगौ। दै गुदुं खालाम खां खांनायनि उनाव ओ जि दाउ बेदर बेखौ एवफ्रानना लाग्रोनांगौ मोजांङै। एवफ्रांनायनि उनाव आरो ओ माइरं गुन्दैखौ मायरं आव देनाय गुन्दैखौ दै गुदुंङाव होनांगौ। संनांगौ बेखौ दसे होखां नायनि उनाव गोदौबाथाय ओ जोंङो बिदिनो मस्ला मस्लि जाब्रां होयो। सुंख्रै आरो बे दाउ बेदरखौ बेयाव होद माने होदलाना होयो ओमबानिया अनदिला ओंख्रै जायो। लोगोसे आरो सागं सानांगौ। बिदिनो अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रि आरो दाउजों जोबोर मोजां।
गोथाव जायो।
औ गोथाव जायो नोंथां।
अ जों थिंजायबो बिदिनो संनाय जायो आरो जेरै गिबियावनो जों अनखौ दसे सम सोमनानै लाग्रोयो। जाहाथे देनायाव थबनो गेब्लेनाय रख खम दानियाथ' जोङो दिंखि बा माबाफोराव देनाय जाखाया नालाय मेचिनथ' न'खर न'खर थाखायोनो दानिया। बिनि उनाव बै सोमना दोननाय माय माइरंखौ मेचिनजों देनानै गुन्दै खालामना लानाय जायो आरोना।
औ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो बेदर जा बेदरजों सं गोन बेखौ मोजाङै मस्ला बा माबा होनानै थाव संख्रि जि जि नांगौ होनानै एवफ्रामना लानाय जायो। बिनि उनाव आरो दै होबाय दैया जेब्ला गोदौगोन गोदौब्ला बै माबा देना दोननाय अनखौ जोङो बे गोदौनाय दैयाव फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय बेयाव औ औ। गोनांथार बेसादानो जाहैबाय खारै जोंना बे खारैखौ सारना होनाय जायो बेनि उनाव आरो संख्रै बिखौथ' औ औ। बेखौ उनाव दै गोदौनायाव ग्लब ग्लब जेब्ला गोदौगोन अब्लानिया फ्रि फ्रि सारनो होयो बेनि उनाव बै एवफ्रामना दोननाय बेदरखौ जों बेयाव गारसोमना होनाय जायो आरो बेनि उनाव जि जि बेयाव बाहायगोन मस्लाफोर जेरै सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा ओ बानलु। औ बानलु बेफोरखौ होनाय जायो आरो। बिदिनो जों संनाय जायो।
नोंथाङा सबाइजों साम'जों माबायदि नोंसोरनि ओनसोलथिं माने जायो बेखौ फोरमाय
औ हागोन जिखिनि आं मिथिगौ बेखिनिखौ फोरमायनोसै नोंथांनो।
औ नों
औ जेरै। जोङो साम'खौ माने हरसेया सोमना दोननाय जायो आरो जाहाथे बे साम' थानाय मैलाफोरा ओंखारलाङो। साम'आ साफा जायो ह से गाहामफा सोमना दोननानै बेनि उनाव जोङो बै सामुनि जे दाखोन थायो बेखौ साफा खालामनाय जायो एरख'नाय जायो आरोना। साम'खौ सामबाय ओ बिदिनो सायनानै साम'खौ माने एसे साराय जानबाय जाननानै बेयाव थाव एसे होबाय होनानै एवफ्रामग्रोना लायो आरो साम' बे ओमफाय जोङो बै सबायखौबो दसे सम सोमना दोनोब्ला मोजां जायो आरो रुयो थाबनो। बेनिखायनो सबायखौ‌‌ सोमना दोननाय जायो ओमफ्राय साफायै सुनाय जायो आरो जोङो बेखौ हुख'नानै सुयो। जाहाथे बिनि बिगुरफोरा सा सानि बिगुरा खारो सोबायनि‌। बिनि उनाव अ साम'जों लोगोसे सबायखौबो जोङो गारलानानै एसे एवफ्रामो आरो बेयाव जिखिनि जों मस्ला बाहायोबा जायो सामब्राम, हायजें, बानलु बेफोरखौ होयो गोरान एवफ्रामनानै बेनि उनाव दै होयो। ह औ दै होनानै ओ जेब्ला गोदौवो अब्लानिया सागंबो सानाय जायो आरो होमब्लानिया मोजाङै मिहि जायो आरो मैगंआ जानायाव गोथाव जायो। इबेबायदि संनाय जायो आरो दा जोङो अनला खारै होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमै संना जानो हायो आरोना अनला खारैखौ। जेरै औवा मेवाइजोंबो जायो। ना गोरान, ना, खांख्राइ, साम' बेदथ' जाखायोनो। बेनि उनाव आरो अमित्र' बिबारबो दङ बेदिबोथ' जाफेरनो मोनबाय जानांगौ नों थाङा दे।
औ मोनबाय नोंथां।
बिबार बिलाइ बेफोरजोंबो संना जानाय नुनो मोना आरो जोंबो जाफेरनो मोनबाय जोंबो जायो आरो जोंनिथिंजाय।
जाफुङा नोंगौ नोंथां
अ अ नंगौ बेनि उनाव बेयाव गोनांथि गोनांसिनानो जाहैबाय खारैना होमबा जों दा बै खारैखौ मानि ओमफ्राय बानायनाय जायो माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जों ओ खारै खारैखौ थालिर बिफांनिफ्राय बा मोननाय जायो
औ औ
जेरै थालिर बिफांनि मादा
औ।
आरो बिदि थालिर बिफां केसे लेफा जेरै
औ नंगौ। जेरै जोङो थालि खौ दाननानै लाङो ना दान दाननानै बेनि उनाव खौ जिरना दोनो आरो फिसा फिसा खालामनानै बिनि उनाव सान्दुंआव जों फोरानना दोननाय जायो दुब्लि एसे सानदुं नांनाय जागाफोराव। अ औ। जों फोरानना दोननाय जायो बेनिफ्राय जे थालिर नि मादा जे दङ बेखौबो जों खारै बानायनाय जायो आरो औ बुंनाय जायो बेयो ओ माबा साबसिन जायो आरो गोबाबसिन जायो जोंनि जे थालिर मादाया। बिनि उनाव खारैया राननो थाखाय मोजां माने बोथोर मोजांबा सान्दुंफोर गोसा मोनोब्लालाय माहासेसआवनो रानो आरो थाबनो रानो।
नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोंङो बै माबा फोरानना दोननायखौ बुथुमनाय जायो बुथुमनानै बिनिफ्राय सावनानै हैयो आरोना। सावना होनानै जे‌ जे हांगार ओंखारगोन जों बेखौ सालियो सालिना मेहि खालामनानै जे हांगार दं बेखौ जों माबा मोनसे बस्था बा मना फोराव सोना दोननाय जायो आरो बेखौनो खारै होनना बुङो। बै सोना दोननाय हांगार खौ जोङो हरखा बा माबा मोनसे आगजु लानानै बैदि खौनो जों खारै होनना बुंङो। बुंङो आरो बेे खारैखौ औ औ। खारैखौथ' जोंनि बर' न'खराव गासैनावबो नुुनोनो मोनोना। खारै यानो औ औ। आरो औवा मेवाइजों अनला खारैजों नोंथाङा जाफेरना मोनबायना?
औ जाफेरना मोनबाय नोंथां?
बेखौबोथ' मिथिगौ जानांगौ माबायदि संनाय जायो?
औ मिथिगौ नोंथां अ जोङो औवा मेवाइखौ दानग्रोना लानांगौ दानखांनायनि उनाव दसे सोमना दोननांगौ। सोमखांनायनि उनाव औवा मेवायखौ जोङो फिसा फिसा हानानै मोजाङै। ओ स-सुफिन्ना लानांगो, सुना लाखांनायनि उनाव ओ जि बाम दै गुदुं दै गुदुंखौ फुदुंनानै गोदौहोनानै माइरंखौ दसे सोमना दोननानै अन- खौ सोमना दोननानै जोङो
देना जानाय जायो। औ औ।
बेखौ फ्रि फ्रि सारनानै होयो दै गुदुङाव। आरो लोगोसे खारै होयो।
औ।
बे खारै होखांनायाव ओ औवा मेवाइखौबो होदलाना होफायो। जेराव जों नांगौ जानाय मस्ला मस्ला संख्रै आरो औ बेफोरखौ होनाय जायो होमबाना अनला खारै आरो औवा मेवाया साब सिन मोजा ओ मोजां गोथाव जायो
औ बिदिनो संनाय जायो जोंनिखिं जायबो।
औ नंगौ। नोंथां नोंथाङा ओ ओ एम्फौ लाथानि सायाव एसे बुंफोरना होनो हागोनना एम्फौ लाथाखौ माबायदि संनानै
एम्फु लाथा - खौबोथ' जोंनि माने बर' हारिमु लानाय नुफ्रामोआनो आरो गासैखौबो न'खर न'खर
नंगौ नोंथां।
एम्फौ लाथाया ओ मा बुङो बेखौ। इन्दि बिलाइ जायो आरो जेब्ला इन्दि बिलाइ मोन ना होमब्लानिया जोङो गाम्बारि बिलाइ, बा बै मा बुङोमोन? बाव गारलाय लांदों बावा थारुन बिलाइ बेफोरखौ होनानैबो जोङो फिसिनो हायो आरो एम्फौ लाथाखौ।
नोंगौ बे एम्फौ लाथाया फिथोब खायो फि जोबखाहांनायनि सिखिरि।
अ' सिख्रि जायो बै फिथोबजों जोङो खुन्दुंबो बानायनाय जायो आरो आथिखालाव ओ माने हाथाय बाजारफोराव गोबां बेसेन आरो बे फोरनि खुन्दु दे बिदिब्ला बिथांजों रायज्लायना गोबां बाथ्रा मिथि। सिनो मोनबाय। दिनै समाबो जोबथ'बाय दोनथ'नोसै नामा? होनबा
औ नोंथां दे।
गोजोन्थों।